औ खोनादों
खोनादों दा नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना मोजाङैनो औ
दा बर' समाजनि सानैसो गेदेमा सुबुंफोरनि सायाव रायज्लायनोसै आरो
औ रायलायजागोन
दा बर'निफ्राय गिबिसिन मन्त्रि जादोंमोन होननानै बुंङोब्ला जोङो रुपनाथ ब्रह्मखौ मिथियो आरो गोदो आसामनि
औ
ले जादोंमोन आरो बिथाङा। मन्त्रि।
औ
दा बिथाङा बर' समाजनि बागै मा मा खामानि मावदों होनना सार नोंथाङा बै समाव एसे मिथिबा बुंनानै होदो।
अ बिथाङा बै समाव जोंनि बर' हारिखौ लानानै सांग्रांथि दंमोन। जि साबायदिनि जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि सायाव जोंनि बर' हारिनि इयुन समाजनि इयुननि मोजांनि थाखाय बिथाङा हाबा मावलांदोंमोन। ओ बि बिथाङा माखासे खन्थाइफोर लिरनानैबो जोंनि हारिखौ फोसाबनो नाजादोंमोन बै समाव जोंनि हारिया गोग्लैसोनानै दंमोन नालाय।
औ
थाइ फोर लिरनानै जोंनि समाजाव माखासे सोलोंथाइ बा बिहोमा होनो नाजादोंमोन आरो बिथाङा माखासे आफादफोर खुंनानै बेबायदिनो गामिफोराव थांनानैबो बिथाङा सावरायहैदोंमोन बे जोंनि बर' समाजा माबायदि गोग्लैसोनानै दं बेखौ जों माबायदियै मोजां लामायाव लाबोनो हागोन बेफोरनि सायाव बिथाङा गोसो होदोंमोन आरो।
औ बिथांजों लोगोसे बिदिनो गोबां गेदेमा सुबुंफोर दं दङमोन आरो बै सम। समाव बि लोगोन आरो बैसोरनि। बै समनि खे लोगोफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों स स दारि मोनखौ औ बुंजायो ओमफ्राय बे कालिचरन ब्रह्म। बिथाङाबो बै सिनोमोन आरो। बिनि लोगोमोन। बै समाव जोंनो ज' खामानि मावजाबनाय बायदिसिना सनमिलनफोराव बाहागो लानाय बेबायदिमोन आरो।
औ
दा बिथांमोना नोंगौ बर' समाजनि बागै गोबां गोलैसोनाय थानाय खामानिफोरखौ मावदोंमोन। बेजों लोगोसे दिनो कालिचरन ब्रह्मआबो मावदोंमोन नङा होनोमबा?
औ
बिथाङाबथ बर' हारिनि खायसे ओ बायदिसिना फोथायनायफोरखौ माने गैया खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे हा हाबानि लामायाव नायनो थाङोब्ला हिन्जाव बिलायनाय समाव लानाय रां बेखौबो बिथाङा खमायदोंमोन कलिचन ब्रह्मआ बेनो ब्रह्म धोरोमबो फोसावदोंमोन
औ
बिनि अनगायैबो सतिचन्द्र बसुमतारीखौ नायनो थाङोब्ला बिथांमोनाबो बर' थुनलाइनि बागै गोबां बिहोमा दंमोन नङा होनोमबा बे जों लोगोसे बिसोर लाायसि दिहुनदोंमोन से दा मामोन नोंथां नामा बैयाव ओंखारनाय मोननैसो खन्थाइ
म स सम बारिनि होनबा बिबार लाइसि दंमोन जोंहा बिबार लाइस ओ आरोबाव जोंना रुपनाथ ब्रह्म बिथां आरो मदाराम ब्रह्म बिथां सानैजों जयै सुजुनानै गांसे बिजाब दिहुनदोंमोन खन्थाइ मेथाइ बिजाब बे धोरोमखौ लानानै आरो जोंनि बर' समाजा गोग्लैसोनानै थानायखौ लानानै बे खन्थाइ बिजाबखौ लिरदोंमोन आरो बे खन्थाइफोरा बेनि सायाव दङमोन
उ
आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म खौ नुगोन बिथाङाबो बर' बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुं बिथाङा बर' हारिनि सायाव गाबखांनाय दङमोन बिथाङा बर' हारिनि गोग्लैसोनानै थानायखौ मोजां मोनामोन इयुनाव दावगालांनायखौ लुबैयोमोन ओ बिथाङा ओ जोंनि बर' बर' हारिनि थाखाय आलादा आलादा रायजो गोदो बिनायनि मुङाव गोबां सोमावसारदोंमोन बाहागो लादोंमोन बि बिथाङा बिथाङा बेबायदिनो हारिनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय बिथिं फोरखौ जौगाहोनो थाखाय सोरांनि लामायाव लाबोनो थाखाय नाजादोंमोन
औ दा बिथांमोनानो बर'फोरनि गेजेराव माने साफा साफा अलंबारा
नबा औ
दामोनखौ जोङो सिबिंनि नांगोन
बिथांमोन गैयाब्ला दासिम बर'फोरा बांसिन गोहो हाबनानै थागौमोनदां
गोदो हाबनानै थागौमोन औ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनानो माखासे थुनलाइ लिरनायाव आखाइ होजेनग्रोदोंमोन बिथांमोननि लिर निफ्रायनो जोङो थुलुंगा मोननानै दिनै बेसेबां दावगाबोनो हाबाय जोंनि हारिया गोजौ थाखो बाव मोनब्रै-मोनफैनो हाबाय बिथांमोननि लिरनायनि थांखियानो जोंनि बर' हारिखौ लानानै गासैबो लिरनायनि थांखिया जोंनि ओं बर' हारिया गोग्लैसोनानै थानाय हारिखौ ओ जौगाखां होनायनि सायाव। थांखि लानानै लिरनायमोन।
औ बिथांमोननि खन्थाइफोरा माने गोसो दुंखां होयोमोन आरो।
फोरखौ लाइमोनफोरनि माने गोसो जांख्रिखां होनाय बेफोरनि बे खन्थाइफोरखौ लिरोमोन आरो बिथांमोन मोना माने बावगार नाङादि जोंहाबो सानैनैसो ओरैबायदि गेलेदेमा सुबु सुबुं दंमोन जायफोर माने जोंनि समाजखौ बिहोमा होदोंमोन आरो बिसोरखौ बुंनो थाङोबा जों जयभद्र हागजेरखौ बुंजायो आरो।
औ
जयभद्र हागजेर जाय बिथाङा सासे डिमासा महरै सिनाय जायो दा। मोनाबो जोंनि बर' समाजनि बागै मोनसे गेदेर गौथुमखौ दानानै होलांदों आरो सासे आफादगिरि जान
औ
बिथाङा गिबिसिन बर' थुनलाइनि आफादगिरिमोन नामा?
औ।
ओं
दा बेनि अनगायैबो जोंना बिहुराम बर'
औ बिहुराम बर' बिथां
बर'नि बेसेन गोसा बिजाब बायदिसिनाफोरखौ दिहुनलांदोंमोन।
औ रायथाइ लिरदोंमोन बिथांमोना खन्थाइ लिरदोंमोन आरोबाव जोङो नुनो मोनो दारेन्द्रनाथ बसुमतारि बिथां मोना आरो जोंनि जोंनि बर' थुनलाइयाव गिबिसिन लिरदोंमोन रमान्टिक खन्थाइखौ इसान मोसाहारि बिथाङा बेखौ जोंहा ओ बर'नि जनकोत्स होननानै बुंनो हायो।
औ बिथांमोनखौ जों बावगारनो हाया माबाफोर माने बिथांमोननि लिरनाय खन्थाइफोरा ओरैबायदि मोजांमोन, जेराव माने फरायब्लाथाय गोसोखौ मोजां नाङोमोन आरो माने ओंथि गोनां। सोदोबफोरजों लि आरो बिथांमोना।
औ बिथांमोननि खन्थाइफोराव गोबां सानस्रि हाबनानै दंमोन आरो बिथांमोननि ओ लिरनाय लिरबिदांफोरा ओंथि गोनांमोन।
उम।
बिदि नोजोरखौ लानानै लिरनायमोन औ।
चीतरन्जन मोसाहारि। जायखौ जों ओ सल'मा लिरगिरि होननानै सि मिथियो नङा होमबा?
औ।
बिथांनि लिरनाय आं फरायनो मोनदोंमोन आरो जुजाइनि अर।
अ बे गिबिसिन सल'मा बिजाबमोन।
औ बे बिजाबा माने जोबोद मोजांमोन आरो आं मिथिनायाव माने आं फरायदोंमोन नालाय मे मोजां जादोंमोन आरो फरायनानै।
बे बिजाबखौ समाजारि समाजारि थासारिखौ लानानैनो लिरनाय जोंनि बर' समाजनि थासारिखौ लानानै लिरनायमोन बे माखासे रमान्टिक थासारिफोराबो बे हाबनानै दंमोन बेरखांफादों।
औ।
ओ बे सल'माया माब्ला ओंखारदों नोंथाङा मिथियो नामा?
आं बे सल'मा ओंखारनायखौ गोसोआव गैला दा।
औ बेयो नाइनटिन सिक्सटिटु मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। जिगुजौ डज जिनै मायथाइयाव।
औ।
बेबायदिनो नोंथाङा सुंद' सल'फोर फरायबायदोंमोन नामा? माखासे गेदेमा सुबुंफोरा लिरनाय।
आं सुंद' सल' होननानै बुङोब्ला ओ आबै आबौनि सुंद' सल' ना मा बुङो आं बे बिजाबखौ फरायनो मोनदों आरो। ओ
सल'बाथा जागोन।
सल'बाथा आमफ्राय फांनै नालेंखर दंफां
अ बेयो ओ चित्तरन्जन मोसाहारिनि गिबिसिन सुंद' सल' बिजाबनिफ्राय ओंखारनाय सुंद' बे सुंद' सल' बेयो फैमाल मिजिङाव दङमोन बेयो।
औ बेयो मोनसे फेस्ला सुंद' सल'। औ गोलैयो आरो ओमफ्राय आं सल'मा फरायनो मोनदोंमोन मोननैसो सल'मानि मुंआ जाबाय ओमफाय ओ राजा इ मा बिदिनो मोनसोमोन आरो आं बाव
इरागदाव
औ औ। ओ हर गेजेरनि
हर गेजेरनि ट्रेजि कमिदि नामा
औ
दिटेक्टिभ टाइपनि मोनसे दङमोन आरो सल'मा आं एसे बावगारबाय बेखौबो मिथिनो मोनदोंमोन आरो बेबो मनरन्जन लाह हारियानो लिरनायमोन नामाथाय
औ जानो हागौ बिदिनो नोंथाङा बेबायदिनो सुंद' सल'बा सल'मा गेदेमा सु बुंफोरनि फरायनानै मोजां मोनो जानांगौ बेखायनो नोंथाङा बुंदों
ओम दा नोंहा फरायनो मोननाय सल'मा मोजां बेफोरनि बागै एसे बुंदो
औ-औ आं-आं मोजांसि सिन मोनदों जुजाइनि अरखौ मोजां मोनदों बेनि आरो मोजां मोनबावदों आङो मैहुर सल'माखौ मोजां मोनदों ओ बेनिफ्राय आं मोजां मोनदों ओ बिग्राय आरो दैस्राइ तिरेन बर'नि बेखौ आं मोजां मोनदों फरायनानै खारलुंखौ आं मोजां मोनदों बर' समाजनि खारलुं थासारिखौ ओ जोङो बेहाय बेरखांनाय नुदों बेबादिनो माखासे सल'मा आं फरायबावदोंमोन हायना मुलि फरायदों
औ
ओमफ्राय बेफोर सल'माफोराव समाजारि थासारि बेरखांदोंमोन
औ
दा दिनै दोनथ'नोसै नामा
दे
औ